हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो फन हरदों दोंमोन नोंथां नोंथांङा सावरायनो हागोन ना औ आंङो नोंथांजों जोंनि बर' गामिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो फन हरदोंमोन
औ हागोन हागोन औ
बिदिब्ला नोंथांङा जागायनो ना आं जागायनो
नोंनो जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि बर' गामि होननानै मिथियोब्ला जेरावहाय जोंङो नुनो मोनो कि जोंनि बर' मानसि दिनै न'फोरा बांसिनानो हानि बा हाजों बानायनाय बेफोरबायदि जायो आरो जाय- जाय न'आाहाय जोंना गुसु जायो बेवहाय जोंनो ओरै फांखा, एसि बेफोर नि गोनांथियानो गैलाय लाय बेबायदि रोखोमनि गुसु बेबायदि जोंङो थानानै मिन्थिनो मोननाय जायो आरो दा जोंनि बर' गामियावथ' जोङो आरोबाव नुनो मोनो खान्थाल थाइजौ बेफोरथ' थाखायो खान्थाल- थाइजौ सफारि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेसाद जोङो जोंनि न' खा थिफोराव गायनानै लायो जायखौहाय जोङो ज' बेलासिबा बा फुं बि दिनो जोङो सम मिलायलायबा ज' -ज' जालायलायो लोंलायलायो जोंनाव जे बुसथु थुआ दङ बेखौ जोङो बयखौबो लेंहरनानै ज' जायो आरो जे जोंनाव गैया बेखौ जोङो बैसिनाव जायो बेफोरबायदि अनलाय लायनानै जों गामियावहाय थायो आरो जोङो गोदोनि समफोराव नुनो मोनोमोनदि जेब्ला जोङो उन्दै -उन्दै सममोन अब्ला जोंनि गामि- गामिफ्रावहाय बांसिनानो दानि बायदि जेरै खारेन्ट बा माबा मोनसे बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन आरो थिग बेबायदिनो। बै टाइमावहाय जोङो जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङो लेन्थन बेफोरबायदिजों सावै सावै लेखा फरायनांगौ गोनांथि जायोमोन। बेफोर आरो जोंना दाबायदि दैज्लां बोथोरफोराव माइ गायनाय हालौवनाय फुनाय बेफोरबायदिजों जोङो बिराद। राद मोजां मोनोमोन आरो थानो। जोंनि बर' गामिफ्राव औ। दा नोंथांमोननि गामिफ्रावबो बे फोरबायदिया दासिमबो सोलियोना नोंथां।
औ सलियो सलिनाया नोंथां माखासे जिरादफोरा गोमालांनो हमबाय आ रोना जेरै नों दा बुंदों जे लेन्थन लेन्थन बाथि सावनानै जोङो गोदो उन्दैयावहाय लेखा फरायोमोन। बेफोरो दाथ' नोङो लेन्थनखौबो जों बारा नुनो मोन लिया बाथिखौबो बारा नुनो मोनलिया जे लेन्थन सावनो थाखाय जोङो जोंनो केरासिन नांगौ जायोमोन ओमफ्राय ओ बाथि सावनो थाखाय जोंहा जेन'बा नै ओ माबानि ओम
औ
फाथो फाथो सिनाय गैया होमबा बेखौहाय फोनानै जोङो बिनि बिगुरखौहाय सोमनानै फाथिनाखौ जिरनानै बे बिगुरखौहाय जोंङो बि गुरजोंहाय बाथिनि फिथा बानायनानै सावोमोन आर रोना सानसे समाव बै समावहाय दा बेफोरखौथ' नुनो थांलिया औ बेनिफ्राय जोंहा दा नों बुंजों जे माइ गायनाय ओ बिदिनो ज' ज' खामानि मावलायोमोन। इदिनो सोरनिबा नख खरावहाय आ मानसिफ्राहाय खम जायोब्ला आरोना खामानि मावनाय बेलायावहाय बेयावहाय सावरि बादालि लिंलाय लायोमोन
औ औ
खामानि मावनो थाङोमोन खामानि मावनानै फैखांब्ला आ बेयावनो जे जायगायाव खामानि मावदों बे जायगायावनो बेदर ओ बेदरनि आलि बिदि जोंनि फुख्रि बिदि दंलायोमोन आरोना ओम जालायोमोन लोंलायोमोन औ ओमफ्राय बिनिफ्राय ओं गोदो गोदायनि समावहाय जोंनि बर' गामियावहाय बिब्दियैनो अनेक ओ ओ बायदिसिना माने ओ राहा लामा थांनाय लामा। थामेलायाबो बिराद गोजान गोजान जायोमोन। हाथाइ गलाफ्राबो औ। जेन'बा दानि समावथ' जोङो बाजार दखानफोरखौ खाथि खाथियावनो नुनो मोनबाय।
औ औ
फोराबो जोंना दा गोदोनिफ्राय साबसिन हामसिन जाबाय। दा फाखकानि जाजोब्बाय औ गोदो गोदायथ' हाग्रा बंग्रामोन नालाय
औ औ
थांनो बिराद कस्थ'मोन आरो ना माबा मोनसे नांब्रबगौ जायोब्ला ब्ला ओ जोङो थाबैनो मोननो हायामोन आरोना एसे गोब्राबमोन। औ बिब्दिनो। लोमजाबा साजाब्ला जोंहा दाथ' डक्टर दङ जोंहा देहा फाहामसालि दङ' खाथि।
औ औ
बेफोरखौबो जोङो गोजानावहाय थांनांगौ जायोमोन आरोना बिनि थाखाय जोङो ओ ओ जोंहा न'आवनो बानायोमोन आरोना मुलिफोर खौ जेनेबा लोमजाबा साजाब्ला हाग्रानि माखासे बेन्दों माखासे रोदा बबेबा दंफांनि बिलाइ बबेबा दंफांनि फिथाइ बिगुरफोरखौहाय ओ देग्लिनानै मुलि खालामनानै जाहोयोमोन आरोना। बेफोरबायदियैनो समा बारबोदों आरो माखासे समफोराव जेराव दा सोलोंथाइ जोंहा गामि मि ओनसोलफोरावहाय सोलोंथाइ थाइनि राहा लामायाबो बिराद ओ गोब्राबमोन
औ
मोनसे फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा बिराद गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदियैनो जिउ खुंबोनांदों दुखु खस्थ'यै अब्लाबो अब्लाबो माखासे सुबुङाहाय गोरों जाबोदोंमोन आरो ना।
औ औ नोंथां औ।
औ माखासे समफोराव माने माखा ओ जायफोराहाय गोसो होनानै फरायदोंमोन गोसो दंमोन फरायनो बिसोरोहाय गोरों जाबोदों आरोना खस्थ'नि गेजेरजों जोंब्लाबो दानि समावथ' जों नुनो मोनो खाथि खालायावनो जेरावबो स्कुल जेवबो ओ स्कुल जेवबा मा होनोमोनलाय उम कलेज गासिबो उम गायसनजोब्बायना दा नोंथांमोननि गामियावहाय मा रोखोमनि जेन'बा जायगाफोरा माबायदि आं नोंथांनिफ्रायहाय मिथिनो लुबैदोंमोन।
औ नोंथां औ।
औ
बिदिनो जोंनि जायगाफोरावहाय दासिमबो गोदोनि बायदिनो फिफां लाइफांखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। जेरै जेरैहाय औवा बागान बा जोंना फि फां लाइफां गाम्बारि बेफोरबायदिजों बुंफबजोबनाय जायो आरो दासिमबो। बेबायदिनो आरोबाव बे दाव जेराव फिफां लाइफां बांसिन थायो बेयावथ' नों दावसिन दावला बांसिन फैयो थ थिग बेबायदिनो जोंनि गामिफ्रावबो गोबां रो खोमनि दावसिन दावला आर सम सम मोख्रा बेफोरबायदिबो फैनो फैयो आरो जों गामियावहाय दासिमहाला लागै औ।
उम
आरो जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों खि गोदो गो गोदोनि दिनाव दखान हाथायफ्रा थाब थाब जायामोन मायामोन बेबायदि जोंनि गामियावबो गोदोनि गोदोनि समाव सप्तासेयाव बा दस दिन बा पन्द्र' दिनजों बेफोरबायदि खेबसेल' बाजार गिदिर जायोमोन जाहैबाय।
औ
औ जायखौहाय जोंनि बर' माहारिफ्राथ' आइजोफोरा जेरै न'आवहाय फिनाय दाउ बा बोरमा अमा बेफोरबायदि फियो थाइसे थाइनै रां आरजिनो थाखाय बेफोरखौबो फाननो बिसोरो राहा मोनामोन खार'ना जायो बाय फोद दखान हाथायफ्रा थाब थाब जायामोन नालाय गोजान गोजान जो जायोब्लाबो बिराद गोजान गोजान। जे थांनायनि जोंहा सुबिदायानो गैया आरो जोंहा बेफोरबायदि जे साइकेल बा गारि बेफोरबायदि बायनानै लानो जोंनि मानसिफोरा बे समावहाय रां गैयामोन दा बेबायदिनो गोदोहाय जेरैबायदिमोन दा एसे सोलायनो हमबाय आरो जेरैहाय दा दखान फोरा नोङो एसे ओंखारबानो खाथि खालायावनो दखाननि आंखाल गैया बा हाथायनि आंखाल गैया नों जेखौ फाननो गोसो बा बायनो गोसो नों गोसो बायदि हायो आरो बेबायदिनो दा सलियो आरो औ नोंथांमोननि गामियाव मा मा नुथाय आं बयखौबो एसे मिथिनो लुगै
औ औ हागोन हागोन ओ जोंनि गामियावहाय जोंनि गामिनि गे जेरजों मोनसे ओ बोहैलांनाय मोनसे ओ दंग' दं आरो ना बेयाव जोंनाहाय बिराद गोदोनिफ्रायनो बिराद नाफोर मोनो आरो ना ना जेनबा बिराद ना मोनो बे जायगानि नामाहाय बिराद जोंनि जायगायावहाय बिराद मुंदांखा ना मोननाय नि थाखायनो औ बिब्दिनो नास्राय गोरि सिंगि मागुर फिथिख्रि बुवालि बिदि ना मोनोमोन आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिजों मोनसे सिलाय दैमा होननाय दङ सिलाय दैमा बे सिलाय दैमायावबो बिराद मोजां मोनसे ओ दैमा आरोना बियो बेवहाय गोदो गोदाय आबौ आबैमोनहा बेवहाय मोसौ गुमो बेयावनो मोसौ गुमनाय बेयावनो बे बिफां स ओ दैमा दै दैसा सेर सेर आवजार बिफां दंमोन आरोना आवजार बिफां समायना रमायना बिदिनो बिबार बागान बिबार आवजार बिफाङाथ' बिबार बारो नालाय
औ नोंथां दे
बिबारजों दै दैसा सेरावहाय बिराद नाहरबानो गोजोननिफ्राय समायना नुहुरोमोन आरोना
औ
बेफोरबायदिनो दङ बिदिनो अनेक दंबावो जोंनाहाय गामियावहाय माखासे दैसा आरो दैमाफोर औ दा जोंना समनिबो आंखाल समाबो जाबायानो नोंथां नोंथांजों आङो नोंसिनि गामिनि आरो बर' बर' गामिनि माखा खासे ओ थानाय जानायफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां‌
औ नोंथां औ आंबो
औ दा बि दिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ औ दे होमबालाय गोजोनथों नोंथां औ औ